औ खोनादों नोंथां। खोनादों।
औ दे बुंलाय।
औ नोंथांनाव आं मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन।
औ सोंलाय।
नोंथाङा ओइ बैसागुनि बागै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन बैसागुआ जा बाय मोनसे रंजानाय फोरबो आरोना ओ जोंनि आसामाव मइेनलि जोंनि आसामाव बांसिन बेखौ फालिनाय जायो ओ बै सागुआ जाबाय जोंनि जा आसामनि ओ दा इंराजियाव जेरै ओ जानुवारि फेब्रुवारि थायो थिग बेबादिनो जोंनि जा ओ आसामाव बेखौ बैसागुदाननिफ्राय गोदान बोसोर फालिनाय जायो आरो ना? उम थिग औ बै बैसागुआव ओ जों मोसायो रंजायो ओ गेदेरफोरनि बोर लायो। बेबादि आरोना जों गासिबो ज' जानानैनो मोसायोबो रंजायो आरो गोबां ओ फुजा फोरबो बायदिसिना जों फालियो फालिनाय नुनो मोनो आरो ना।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा बेनि बागै?
औ आंबोथ' एसेबां रोंजुबा होमब्लाबो आं जाखिनि रोंगौ बेखौ नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनो होनोसै नङा होमबा?
औ औ बुं।
बैसागु बैसागुथ' नोंथाङाबो बुंखालांबाय आ एसे आगोलावनो बैसागोनि बागै थेवब्लाबो आंबो ए से बुंना होनोसै नङा होमबा?
औ वौ
दा बैसागोआ आसामनिनो मोनसे फोरबो नङा होमबा रंजानाय फोरबो रंजालि बैसागु जाय खौनो
औ औ।
दा रंजालि बैसागोआव जों नोंथाङा बुंखालांबाय बैसाग बैसागोदाननि गोदान बोसोर नङा होमबा?
औ औ।
ओ‌ बे गोदान बोसोरनिफ्राय लानानै जोङो बे गोदान बोसोरनिफ्राय बोसोर फालिनिफ्राय जों सेथि दानखा सेथि सानखालि जों बैसागोनि सेथि सानखालि मानसै बैसागु हिसाबै जों फालि नङा होमबा?
औ औ फालियो।
औ बेनि उनाव जोङो रंजायो मोसायो मुसुरो बायदि बायदि गेदेरखौ मान होयो उन ओमफ्राय गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय बाव हरो नङा होमबा?
औ औ।
बेबायदिनो रंजा बाजायै जोङो मोसालायो जायो लोङो नङा होमबा थिगबायदिनो बेबायदिनो रंजालि बैसा बैसागुखौ जोङो मोसाग्लांनाय नाय रोजाबलांनाय बेफोरनि गेजेरजों जों रंजा बाजायै बै रंजालि बैसागु बोथोरखौ जों फालिलाङो नङा होमबा?
औ औ फालियो फालियो। ओ नोंथांनिसिम मोनसे सों थि
औ
औ अ आ आ मागो मागो होनब्ला मा बुजियो माने जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मागोखौ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ मागो मागो दमायसि
औ
दा जोंनि ओनदोलाव आसामाव आसामाव जों मागो खौ फालियो जेरैहाय जोङो जा मा होनोखौ मागो दाननि मा गोदानाव जों मागो फोरबो फालि नाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेवहाय जोङो मागोआव जोङो भेला गुरु भेलागुरु सावनाय जायो नङा होमबा?
औ सावो सावो। हेलौ
जोङो
नोंथांना एसे नेट स्ल' जागासिनो आरोना।
नंगौ बेजों लोगोसे जों फिथा सौराय सावनानै जायो लारु बायदि बायदि ना बेदर रंजानाय बाजानाय बेजों बेबादिनो जों मागोखौ फालिलाङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ फालियो फालियो। औ ओ नोंथांमोन
औ औ
औ नोंथांमोननि नोंथांमोननि जा जा मागो बेयाव बेवहाय ओ खाना जानाय बा माबाफोर सोलियो नामा
औ औ औ सोलियो रंजा बाजा जोङो न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबाय बिमा बिफा बिफा बायदिजों जोङो मागोआव मोनसे थलपात जानाय मोनसे बाहागो लायो नङा होमबा नोंथां ना बेदर जौ जुमाय बायदि बायदि जोङो जा जानानै जों रंजालांनाय लायो गोसोआव
औ औ औ
बिदिनो जों मागो दानखौ फालिलाङो नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लादों न नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ सोंलाय
बे सोंथिया जाहै बेेन गायनाय थां
गायनाय फुनाय औ दे बुंलाय औ औ खोनादों।
आंनिया आसामावथ' गायनाय फुनाया गोबां जौगासारनाय नङा होमबा माइ आबादा दे बे माइ आबाद आबादखौ गायनायनिफ्राय लानानै जों हानायसिम हानानै जे माइरं दिहुननायसिम नोंथां आंनो एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना माबायदि मा खालामो
बियावनो जा माइ बोराइ आरोना आगोलनि माइ दोनखानायखौ जों ओ फैयो बाहा ओ हाखौ जेब्ला एवखांगोन एवनायनि उनाव जोङो बेखौ फैयो दे फैखांनायनि उनाव बि जि रज'यो बेखौ खैथा होनना बुङो आरो ना खैथिया फोनाय होनना बुङो जेब्ला खैथायाया जौगोन रागोन अब्ला जों बे खैथाखौ फुयो खोनाबाय खैथाखौ फुयो खैथाखौ फुखांनायनि उनाव जों बेखौ खौ ओ जा ओ जेराव जों गायगोन बेखौ जों एवग्रोना लागोन फोमोनना लागोन फोमोनना लाखांनायनि उनाव जों बे खैथियाखौ गेसेङै ओ थुयै थुयै गायलाङो आरोना जेब्ला जों बेखौ गाय थांगोन बेयो जौगोन जौनानै जोंनो माइ फिथाइ होगोन माइ फिथा फिथाइ होनाय लोगो जों बे बेखौ जेब्ला माइया मोनगोन बेखौ जों हायो हानानै बेखौ ओ हानानै जों बेखौ मेसिन एबा आ खौ जों नायो नानानै जेब्ला बे माइ बिदामनिफ्राय माइआ जेब्ला सिरिगोन बे सिरिनाय माइखौ जोङो सान्दुआव फोरानो फोराननायनि उनाव जों बेखौ ना नो लाना थाङो। ओ माइ मिल दाथ' माइ मिल ओं खारबायानो आरो ना
ओंखारबाय-ओंखारबाय औ-औ।
जेन बेवहाय जों नानो लाना थाङो। बेवहायनो जों ओ नाखांनायनि उनाव बे माइरं जाना फैयो आरोना। बे माइरं औ बेनो आरो
औ-औ थारैनो।
औ।
ओरैनो नोंथांङा नोंथां जोंनि जाय ओनसोलाव मा-मा मुंनि माइ मोननो थाङो।
ओ आंथ' माइनि मुं बारा मिथिया। ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंथ' बारा मिथि बाङानो।
औ आं हागोन एसे आं जा खिनिखौ मिथियो बेखौ नों थांनो आं फोरमायनोसै। खोनादों औ औ जोंनियाव बेयाव माइ आबाद मावनायाव जों थ' गोबां रोखोमनि ओ बिधान एबा मुं माइनि मुं जोङो फोनांगौ जायो लानानै नङा होमबा।
औ औ।
जेरै जोंनियाव मोननो थाङो रनजित मोननो थाङो। सल्ल' मन सुरि मोननो थाङो। ओमफ्राय सापरा जुम नङा होमबा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माइनि जोलै जों मोननो हायो बेखौनो जों फोनाय जायो नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो माइ लानानै माइ फदाबो आलादा आला दा जायो नङा होमबा माइरंफोरनि फदाबो।
बेनि सायाव नोंथांनिसिम मोनसे कुइसनबाव आरो सोंथिबाव आरोना। ओ नोंथाङा माबे माइरंखौ बा माबे माइखौ जाना मोजां मोनो बांसिन
बिराद मोजां सोंथि आं उम
औ
रन्जित नङा होमबा नोंथां रनजित नोंथांनालाय
आंना आंथ बारा मिनथिबाङा माइनि नाम बा माइ रंनि नामखौ माथ्र' बै फिसा फिसा जाथ फिसा फिसा जायो गोलाव गोलाव बेखौ जाना मोजां मोनो आरोखि
औ औ औ
औ
ओं थिगानो दङ नोंथांनियाबो
नोंथाङा
नोंथांमोननि जायगायाव मा औ नोंथांमोना आबाद मावनायाव हाल मोखौ हालजों एवोना ना ट्रेक्टर मेसिनारिजों हेवनाय
औ औ दाथ' ओ थेख मिसिंनारि ओंखारबायानो जा मोखौजों हालेवनाय बेथ' आथिखालाव बारा गैबांलानै बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बांस मेसिनानो ट्रेक्टरजों एवो आरोखि थाबनो जायो जिहेतु
औ औ नंगौ नंगौ दा औ
बिथांमोननि ओनसोलाव माबायदि एवो मोखौजों एवोना ट्रेक्टर जों एवो औ
जोंनियावथ आगोल ओ जिहेथु मेसिनारि दोरोङारि आगजु गैयैयाव मोसौ हालजों एवनाय थाङोमोन नङा होमबा मोसौजों
औ औ
दाथ बेफोर आथ आथिखाल जुगाव अ टेक्टर मा बायदि बायदि मेसिन ओंखारबाय हालेवनाय नङा होमबा नोंथां
औ ओंखारबाय ओंखारबाय
थिग बेनिखायनो आथिखाल जुगाव ट्रेक्टरजोंनो हेवनाय थाङो जोंनि जायगायावबो
औ
नोंथांसिम मोनसे सोंथिबाव आरो लास्त
औ औ दे सोंलाय
दा माइ गायनानै जिहेथु सोमखोर आबादखौ फोथारखौ
औ
माबायदि लानानै नोंथाङा माबायदि समायना नुयो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ जेब्ला माइ गायखाङो अब्लाथ' गा जेबो जाफोथार बेखौ सोमखोर गोथां नुजोबो आरोना समायनानो औ मोजां नाङो गावनि गोसोखोनो जेब्ला जोङो फोथाराव नाहरो फुंनि समाव अब्ला गोसोफोरखौ मोजां जां मोनो देहाफोरखौ स्रां मोनो आरोना बेनो औ नोंथां नोंथाङा माबा बिदि मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ औ साबाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों औ औ दे दे नोंथां